हेलौ नों
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां दायो नोंथाङा फ्रि दङ ना
औ दङ नोंथां
दङब्ला आं नोंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन बे आयदायानो जाहैबाय आसामनि गुबुन गुबुन हारिफोरनि सुबुंफोरबोनि सायावसो एसे सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथांजों
औ-औ-औ सावरायजागोन नोंथां आं दायो ओरैनो दंखायो नोंथाङा बिदिब्ला बेनि बागै एसे बुंग्रोनानै होनो हागोन नामा एबा आसामनि गुबुन गुबुन सुबुं फोरबोफोरनि मुंफोरखौ एसे मख'नानै होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां आं बिदिब्ला मख'लांनोसै ओ आसाम होनना बुङोब्लाथ' जोंहा आसामाव गोबां सुबुंफोर थायो नङा होमबा नोंथां जेरै बर' राभा गार' मि बेफोरबायदिनो बायदि बायदि हारि हारिसाफोरा आसामाव रायजो जानानै दंबोगासिनो दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो दा जोंहा दा जोंहा बेफोरबायदिनो आसामाव थानाय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि गासैहाबो मोनफा मोनफा सुबुंफोरबोफोर फालिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेफोर सुबुंफोरनि मादाव जोंहा बर'फोराबो सुबुंफोरबो फालियो असमियाफोराबो सुबुं फोरबो मिसिंफोराबो सुबुं फोरबो फालियो बेबायदिनो जोंहा मोनफा मोनफा सुबुं फोरबो फालिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो जोंहा दा बेफो बेफोरखौ बुंनो थाङोबा जोंहा बर'फोरनि सुबुंफोरबोआव जों मोननो हायो बैसा बैसागु मागो ओमफाय काति फोरबो बेबायदिनो आरो असमिया सुबुंफोरबोआव जों मोननो हायो ओ बहाग बिहु माग बिहु काति बिहु आरो बेफोरबायदिनो जोङो मिसिं सुबुंफोरबो मोननो हायो आलि आइ लिंगा ओ फराग फोरबो ओ आमारक फोरबो आरो बिदिनो दिमासाफोरनि सुबुं फोरबोफोरा जादों बुसुदिमा गेरबा फोरबो बेफोरखौ जों मोननो हायो आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा टिवा सुबुं फोरबो बेबो दङ ओ टिवा सुबुं फोरबोनि गेजेराव जोंहा मोननो हायो ववांस'आ सग्राम मिस'आ लांखन सिबिन यां लिं मिस'वा बरत फोरबो जनबिल मेला बेफोरखौ जोङो टिवा सुबुं फोरबो हिसाबै मोननाय जायो आरो बेबादिनो जोंहा कार्बिफोराबो जोंहा आसामनिनो मोनसे ओ हारिसा बिसोरहाबो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे ओ आसारखान्थि एबा नेमखान्थिजों सुबुं फोरबो फालिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बिसोरनि सुबुं फोरबोफोरा जादों गाहायै समांखान हासाखिखान रकेन फुजा जहं फोरबो बेफोरखौ जों कार्बिफोरनि सुबुं फोरबो हिसाबै मोननो हायो बिदिनो जोङो दिउरिफोरनि सुबुं फोरबोखौ नायोब्ला जोङो बिसोरहाबो गोबां सुबुं फोरबोफोर फालिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेफोर बिसोरनि सुबुं फोरबोफोरा जादों फारियै ओ बिसु ओ सावनिया फुजा गोथैसोनो बाउनाय फोरबो राजकेमा फोरबो बेफोरखौ जोङो ओ देवरि सुबुं फोरबो हिसाबै होननाय जायो दायो बेफोरनि अनगायैबो जोङा आरोबाव ओ आसामावनो जोङा सा सानजा ओ भारतनि एबा चिन' टिबेटान रावनि मोनसे दालाय हानजानि रावखौ जोङो राभा रावखौ जों मोननो हायो बेयावबो जोंहा ओ सुबुं फोरबोफोर फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो जेरै राभाफोरनि सुबुं फोरबो होननानै बुङोबा जोङो फारखान्थि ओमफेय साथार गिरखाय मोसानाय ददान मेला बेफोरखौ जों राबाफोरनि सुबुंफोरखौ हिसाबै मोननाय जायो बिदिनो जों जोंहा आसामावनो हाजं सुबुंफोर खौबो मोननाय जायो हाजं सुबुंफोराबो जोंहा गोबां सुबुंफोरबो फालियो जेरै बिसुवा सरर्मागा थुबु मागा बांस' फुजा काति गासा सावन ओ कौथ'खौ एबा कारतिक फुजा बेफोरखौ जों हाजं सुबुंफोरनि सुबुं फोरबो हिसाबै मोननाय जायो दा नोंथाङा ओ बर' सुबुंफोरनि बर' सुबुंफोरनि सुबुं फोरबोनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां जोंहा आसामनि सुबुंफोर जेरै गुबुन गुबुन बर' राभा गार' बेफोर गासै माने सुबुंफोरा फालिनाय बायदिनो जोंनि बर'फोराबो माने सुबुं फोरबोखौ फालियो जेरैहाय जोङो बर'फोरनि सुबुं फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो बैसागो मागो काति गासा बेफोरबायदि फोरबोखौ जोङो मोननो हायो
औ
जोंहा बैसागो फोरबो होनोब्ला जोङो बेखौ बैसाग दानाव खुंनाय जायो बा मानिनाय जायो बे बैसागो फोरबोखौ माने बोथोरजों लोगोसे खुंनाय जायो माने बोथोरखौ नायनानै बे फोरबोखौ खुंनाय जायो बे फोरबोखौ माने बोथोरनि फोरबो होननानै बुंनाय जायो आरो मानो होनोब्ला औ नंगौ नोंथां मानो होनोब्ला जे बैसागो समाव जोंनि मिथिंगाया सोमखोर जायो जेरैहाय जोंनि फां लाइफांफोराबो सोमखोर बिलाइ खिलियो गोदान गोदान बिलाइ खिलियो आरो बेबायदिनो जोङो मोननो थायोदि जोंनि बर'फोरा बैसागु फोरबोखौ बोथोरखौ सोमोन्दो लानानै जोङो बैसागो फोरबोखौ खुङो होननानै जोङो बुंनो हायो बे बैसागोआवहाय बैसागोनि से अक्ट'नि सिगांखालि
औ
मोसौ थुखैनाय जायो बे मोसौ थुखैनायावहाय गिबियावनो माने बर'फोरा मोसौखौ थुखैनानै लायो आरो बेखौ मोसौ थुखैखांनानै बेनो फथा फोननानै होनाय जायो बे फथाखौहाय ओ बे ओंखामदो बा साराय बेफोरनिफ्राय माने हांगारखौ हल'नानै थाव गोथांजों मोजां लगायनानै बेखौहाय मोसौनो फाख्रा सिख्रा फोननानै होनाय जायो ओ बेखौ फोननायनि जाहोनखौ बिजिरनानै नायोब्ला माने ओ जोंनि गोदोनि आबै आबौमोना बुंबोनाय बायदिब्ला माने गोदोनि समाव
जोंनि बर'फोराथ' मिथिंगा मोजां मोनग्रा सुबुं हारि बिनिखायनो बिसोरो माने मिथिंगानि सिङाव बिसोरो ओ जेरैहाय हाजो खंखर हाजो खाथि हाग्रा बंग्रा खाथिफोराव बिसोर गामि ओनसोलफोराव रायजो जायो बै समावहाय माने बै दिनखालि मोसौ बोरमाफोरखौ बिसोरो हगारनानै होयो माने ओ दिरुंखौ गोदोनानिफ्राय बख'नानै मोसौखौ हगारनानै होयो थुखैखांनानै अब्लानिया माने बे हाग्रानि मोसा मुफुरफोरा जाहाथे बे मोसौफोरखौ दा दाजाथों गावसोरबायदि फा नोजोर बोनानै खालामोमोन होननानै आबौ आबैमोना बुंबोदों आरो बिदिनो जोङो औ मोसौ थुखैनायावहाय लाव फान्थाव बायदिफोरखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनो लाव फान्थाव फोरखौ माबानो मोसौनो माला बानायनानै गानहोयो आरो बेजों लोगोसे बेखौ मोसौ खौहाय थुखैनाय समाव लाव जा फानथाव जा बेफोरबायदि मेथाइ खननानै खुबै खुबै होनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो मोसौ बैसागुखौबो जोङो बैसागुआव खुंनाय जायो आरो ओ मोसौ बैसागु खुंनायनि जाहोन होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनो हायो जाहाथे जोंहा बैसागु बायखांनायनि उनावनो जोंहा मोसौजों आबाद मावनाय जायो बे मोसौजों आबाद मावनाय समाव जाहाथे जोंनि मोसौफोरा बेमार आजार दाजाथों जुदि बेराम आजार जायोब्ला ओ जोङो आबाद मावनायाव हेंथा मोनगोन बा जों आबाद मावनो हानाय नङा होननानै बेखौ गिबियावनो माने मोसौ बैसागु खालामनानै लाग्रोनाय जायो होननानै बुङो आरो बेबायदिनो सोरनिबा फोथायनायाव गुबुन सोरनिबा फोथायनायाव गुबुन एसे एनै आलादा आलादा बिबुंथिफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो बेबायदिनो जोङो अखानायै बै सागुनि से खालार खालि मानसि बैसागुखौ जोङो मोननो हायो बे बैसागुखालि गिबियावनो ओ आनान गसाइनिसिम माने गिबियावनो आर'ज गाबग्रोयो बा खुलुमग्रोयो बिनि उनावहाय न'खरनि गथ' गथाइफोरा गावनि देरसिनखौ खुलुमो बा बोर लायो आरो बिदिनो देरसिनफ्रा उन्दैनो बोर सारस्रियो आरो बेजों लोगोसे ओ जोंहा माने मागिनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो मोसा मोसा मागियो खाम जथा सिफुं सेरजा लानानै जायनि न'खरा जि हरो बेखौनो लानानै फैयो आरो जेरै माइरं दावदै जि हरो बेखौ लानानै फैनायखौ जोङो नुनो मोनो बिनि उनाव बिसोरो ज' जयै बेखौ खाना जायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो नुनो मोनो बैसागु समाव बेबायदिनो जोङो ओ जोङो मोननो हाबावो जेरै काथि गासा काथि गाासाया खौबो जोङो बेखौबो माने जोङो माइ आबादजों सोमोनदो थानाय ओ फोरबो होननानै जोङो बुंनो हायो मानो होनोब्ला बेखौ माइ आबादनि थाखाय बे फोरबोखौ खालामनाय जायो जाहाथे ओ जेब्ला बे माइ माइ ओंखारजेनाय समाव एमफौ एनलाफोरा जोंनि माइखौ नसथ' दा खालामथों होननानै बे फोरबोखौ खुंनाय जायो मानो होनोब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरा माइ आबादनि सायावनो सोनारनानै जाग्रा हारि बेनिखायनो बै समाव जेब्ला काति ओ काति दानाव ओ माइ जेब्ला ओंखारजेनो अब्लानिया एमफौ एनलाफोरा ओ जेबो दाखा खालामथों होननानै बै दिनखालि मोनाबिलियाव ओ थाइगिरनि खङाव माने आलारि सावनानै होनाय जायो आरो दुब्लियाव अब्लानिया बै एमफौ एनलाफोरा बै माइखौ नसथ' खालामा खालाम दा खालामथों होननानै जेरैहाय बै एमफौ एनलाफोरा बे आलारि सावना होनायावहाय बारसोमनानै थैफैयो होननानै फोथायो आरो जेरैहाय न'नि बारि मैगं बारि लामा सामाफोरावबो बेखौ खालामनाय जायो बेबायदिनो जोङो खाति गासाफोरखौबो जोङो बेफोरबायदिनो बोथोरजों बा आबादजों सोमोनदो लाखिनानै जोङो खुंनायखौ नुनो मोनो बर'फोरखौ बिदिनो जोङो माने जोंनि बर'फोरनि सुबुं फोरबोफोरखौ बेबायदिनो बोथोरजों बांसिन सोमोनदो लाखिनानै जोङो खुंनायखौ नुनो मोनो मोनो बेबायदिनो जोङो असमिया हारिनि सुबुं फोरबोफोराबो जोंनि बर'नि सुबुं फोरबोजोंबो एसे गोरोबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंथां
बिदिनो जोंहा सुबुंफोरबो होनोब्लाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो माने ओ फालिबोनाय बा मानिबोनाय बेखौ जोङो बुंनो हायो। बियो माने दोरों बियो माने बास्लायबोबाय थायो बेखौ माने ओ सिगां बोसोराव मानिबोनाय बा गोदो गोदाय आबौ आबैमोना मानिबोनाय बायदिनो इयुन जोलैफोराबो बे फोरबोखौ मानिबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां दा नोंथां जोंहा सावरायनो लानाय आयदायाथ' बहुद गुवार अब्लाबो जोंहा दायो ओ समा जाना फैनायलाय जोङो बे सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ दे जागोन बिदिब्ला नोंथां दे दे